औ औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
अ औ नै नों थां ओरैनो जिरायनानै दङ दासान्दि नोंथाङालाय मा खालामदो?
आंबो ओरैनोनो दं नै नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां देनाय बुंनायसाय मा बाथ्रा?
नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो रायलायनो सानदोंमोन आं
अ नोंथां हागोन जेलाय बुंनायसै नोंथाङा मा टपिकनि सायाव आंजों सावरायनो सानो।
आं सावरायनो लानाय टपिकआ बेनोदि आलु आलु गायनायनि सोमोन्दै आलु गायनायनि मा मा मुलाम्फा दं मा बोथोराव गायो मा समाव गायो माबायदि जायगा नांगौ आलु गायनो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
अ जोबोद मोजां सोंथि नोंथां हागोन आङो जाखिनि अ जोबोद मोजां सोंथि नोंथां हागोन आङो जाखिनि आंनि मिथिनायाव आलुखौ माबोरै गायनाय जायो आलु गायनानै जोंहा माबायदि हेफाजाब मोनो बेफोरखौ एसे आंनि मिथिनाय हिसाबै नोंथांनो फोरमायना होनोसै आरो। दा जोंहा गिबियावनो आलु गायनो थाखाय जोंहा गिबियाव आलुखौ माबायदिखौ गायनो बेफोरनि जखाफोरखौ जोंहा बासिनानै लाग्रोनाय जायो आरो। जोंहाथ' आलुआ गोबां गोबां जोबाब्लाबो मोननै मोनथाम रोखोमनि दं नङा होमबा? दा बेफोर आलुफोरखौ गायनायनि प्रसेसा बिखान्थिया गासिबो एखेयानो ओ जोंहा गिबियाव आलु गायनोब्ला आलुखौहाय मोजाङै बासिनानै फिसा फिसा एसे समान जखानि नायनानै बासिनानै लाग्रोनांगौ बे आलुखौ गाजा बेरजासिम जोंहा गोरान जायगायाव खोबनानै बा बनानै दोननाय जायो। आलुखौ जेब्ला आलुआ गाजा ओंखारगोन अब्लाथ' जोंहा गायनो थाखाय हानि गोनांथि जायो। हा आरो जोंहा गिबि आहाय हानि बेलायाव जोंहा मोनसे गोजौ दै थायै हा नांगौ जायो।
औ औ
दा बेबायादि हा थानायनि अनगायैबो जोंहाथ' मोनसे बोथोरखौ लानानैबो आलु मैगंखौ गायनाय जायो आरो खोनादोंना नोंथाङा आं बुंनाय बाथ्राफोरखौ औ दा जोंहा आलु गायनो थाखाय गिबियाव हाखौ मोनसे दै थायै गोरान जायगा हासार गोनां जायगा बेखौ बासिनानै लाग्रोनाय जायो आरो जोंहा आलु गायब नेआ मोनसे मिथिंगाजों बा बोथोरजों सोमोन्दो गोनां आरो दा जोंहा दै दैज्लां बोथोर सम आरो बे दैज्लां बोथोर समाव जोंहा आलु मैगंखौ एबा आबादखौ गायनाय जाया बर' सुबुंफोरा ओ बांसिनानो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो आलु मैगंखौहाय मेसें बोथोर समाव गायनाय जायो बा माइ हाखांनाय सम समाव गायनाय जायो बा माइ हायिनि एसे औ बिदि समावनो गायनाय जायो आरो जोंहा आलु मैगंखौ
औ
बेबायदि समाव जोंहा बै जायगाफोराव हाफोरा दै थायै जानो नांगौ ओ गिबियाव जोंहा दै थायै बै हाखौ आलु गायगोन हाखौ मोसौजों हालेवनानै बा ट्रेक्टरफोरजों हालेवनानै लाग्रोनाय जायो आरो हालेवना खनसे हालेव होखांनायनि उनाव खनसे आरो खननै खनथामसिम हालेवना लानाय जायो आरो हानि ओ मोजां जागोनखौ नायनानै बेबादि हाखौ हालेवखांनायनि उनाव जोंहाथ' आलुवआ गाजा बेरखानाय दंखायो नङा होमब्ला नोंथां
औ
औ दा बै आलुखौहाय गायनो थाखाय जोंहा जेब्ला हाया थागथियारि जाबाय हालेवनानै लाखानाया अब्लाहाय आलुखौ दिहुनना लाबोनानै जोंहा आलुखौहाय दरसे दरस जे हिसाबै ओ गायनो थाखाय मोनसे हाखर हा सिन बोनाय जायो आलु गायनाय सिग सिगां बै हालेवनाय हायाव गायगोन जायगायाव ओ गोलाव गोलावसिन बोनानै हाखर बायदिसि सिन खालामनानै गायनाय जायो आरो दा बिदि हाखर खालामनानै लाखांनानै जोंहा आलुखौहाय ओ दरसे दरसेयैनो ओ आदा फुटसो जागोन नामा ओ बेसेखिनि बा एसे गोजान जखा लानानै गास
औ।
दरसे दरसे आलु इदि होनानै गायनाय जायो आरो ज
औ औ।
खौ बेबायादि होखांनायनि उनाव जोंहा हाखौ फबिनि सिगां आलुखौथ' हाखर खालामनासो गायनाय जायो नालाय स बोनानै दा आलुख खौ होखांनायनि उनाव जोंहा ओ माखासे गोबोरखि हासार बेफोरदि होनाय जायो। बे आलुनि सायाव। आरो बिदि होख खांनायनि उनाव जोंहा आलुखौ ओ मोजाङै हाजों खोबसिनना दोननाय जायो।
औ।
सिनना दोनखांनायनि उनावहाय ओहोम बेबादिनो जेब्ला आलु बारियाव ओहोम हाग्रा गोरलै गोरलै ओंखारगोन खिलिगोन बेफ फोरखौ जोङा फोसाबना नै होनाय जायो। आरो जेब ब्ला बेख फोरखो फोसाबखाङो अब्ला जोंहा आलुआ एसे गोजौ जौखोहांब्ला बेफोरफोरखो एसे ओहोम मा होनो हा खोबनाय जायो आरो आलु बिफांखो। बेबायदिनो जोंहा आलुआ देरजासिम एसे एसे जौखोलांब्ला एसे खोनथाम हा खोबनानै होनाय जायो आरो खायसेबा जोंहा जिगाबबो होनाय जायो हा खोबनायनि सायाव। बेबायदिनो आलु मैगंखौ गायनाय जायोबा आलु आबादखौ मावनाय जायो आरो बर'फोरा।
औ।
जोंहा आलुखौथ' गायबायानो आरो जेब्ला जोंहा आलुआ बुरनो सम जायो अब्ला जोंहा ओ आलुखो जेब्ला आलु बिफाङा रानगोन मोनगोन अब्ला बुरनाय जायो आरो। दा बेखिनियानो आलु गायनायनि बिथिङाव आंनि मिथिनाया बायदिबाथ' दा नोंथाङा आलु जि माबोरै गायो बेखौथ' सोंबायानो दा नोंथांनि न'खराव आल गायो नामा?
औ गायनायाथ' गायो।
अ। नोंथाङा बे आलु गायो नोंथांमोननि न'खरावबो गायो खोब मोजाङानो ओ दा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा जोंहा आलुखौ गायनायनि अनगायै आलु इंख्रिखौ नोंथाङा जानो मोजां मोनो ना मोना?
औ हागोन नोंथां। आलुखौथ' जोंहा गायो र' आलुखौ जोंहा न'आव जानाय जानायनि अनगायैबो
फाननो थाखायबो गायनाय जायो। मानो होनोब्ला आलु गायनाय गाय आलु गाय आबाद मावनानैबो गोबां बर' सुबुंफोरा गाव गावनि न'खरखौ सामलायदों गाव गावनि
औ औ।
बिदिनो रांखान्थिनि बेलायाव गोबां
हेफाजाब मोनदों नङा होमबा? आरो
नंगौ आलुआ जानो गोथाव खोब मोज मोजां मोनो आलुखौ जोंनि बर' बर' सुबुंफोरा जानो बर' सुबुंफोरनि अनगायैबो गासिबो हारिनि मा-मानसिफ फ्रानो जायो आलुखौ।
औ औ।
आलु होनना बुङोब्ला आलुआ जाहा गुबुन गुबुन बाहागनि थायो जेरै सरासनस्रायै जों मिथिनो मोनो दिसि आलु, खासि आलु फोरबादि आलुफोर जों मोनथिनो मोनो आरो आलुखौ जोंहा मेसें बोथोराव गायनाय जायो आरो बिदिनो जायगा दैबु आलुगुफु गायनो थाखाय बोरि जाय बोरि दै थायै जायगा दुब्लिफोराव गायनाय जायो । दै गोनां जायगायाव आलुखौ गायनाय जाया आरो मानो होनना बुङोब्ला दै गोनां जायगायाव आलुखौ गायोब्ला आलुआ सेवो हान्द्रेद पारसेन्ट सेवनायनि ब्रा थायो आरो
नोंथां दा आलुखौ जोंहा मा मा मैगंजों संनाय जायो आरो आलुखौ सामफ्रोमबोनि जिउआव बाहायबाय थायनाय जायो नामा संनाय जानाय लोंनायाव बेबो एसे बुंदो नोंथाङा ।
औ नंगौ आलुखौ सानफ्रोमबोनि जिउआव जानायाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेराव दालियावनो होन कफियावनो होन कफि लाब्रायावनो होन
औ नोंथां
गुबुन मैगंफोरजोंनो होन जों आलुखौ माने होफादेरनाय लगायफादेरनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ बेफोरनि अनगायैबो बेदराव संनायफोरावबो जोंहा आलु बाहायो नं
औ औ नंगौ।
औ।
जेरै अमा बेदरजोंनो होन दाउ बेदरजोंनो होन जों आलुखौ बाहायो आरो।
औ।
बिब्दिनो आलुखौ गोबां राहायै जानो हायो आरो बिदिनो फ्राय खालामनानै जानो हायो। रुनानै जानो हायो।
औ।
बिदिनो आरो
मोजाङानो। जादों नोंथाङा फोरमायबाय। नोंथाङाबो जा मिथिबाय आंबो सोलोंनानै लानोसै आरो एबार नोंथांनिफ्राय। दा बिदिब्लाथ नोंथाङा जेबो सोंनो गोनां गैला नामा?
जाथसिगोनदां नोंथां टाइमाबो जाबाय नै
अ दे होमबालाय बिदिब्ला दोनथलायनोसै ना
औ औ बेनो जाथोंसै औ दे नोंथांनिसिमबो